नोंथां खोनादोंना ओ नोंथां थाङा मा खालामना दं दा
औ नोंथां आङो नै दा गरम बोथोर नालाय एसे बिफां साया सिङाव जिरायना दङ नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां
ओ नोंथांनाव आङो ओ न'वाव फिजानाय जिब जुनारफोरनि बागै एसे मिथिजानो लुगैदोंमोन नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा आंनो
औ औ नोंथां नोंथाङा जा जिब जुनारनि बागै मोनथिनो लुगैदों बेखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन नोंथां
औ दे बुंलाय नों
औ नोंथाङा औ नोंथां जोंहा न'आव फिसिनाय जिब जुनार बुङोब्ला जों ओ गुबैयै जोङो बुंनो थाङोब्ला मोसौ बोरमा दाउ अमा हांसो बेफोरबायदि गोबां जोंहा जिब जुनार दङ
औ
फिसिजानाय बेफोरखो जोङो गुबैयै न'आव फिसिजाग्रा जुनार होननानै जों सिनायना मोनो जेराव बेस बिसोरखो ओ जोङो सुबुं माहारिया न'खरावनो फिसिनानै बिसोरनो आदार बायदिसिना गांसोफोर बिसोरनो जाहोयो जोङो बिसोरखौ माने न'खरावनो माने जोबथेना दोननाय जायो जेराव जोङो उदाङै हगारना होआबालासिनो बिसोरखौ जोङो मोसौफोरखौ बोरमाफोरखौ जोङो अमाफोरखौ बेबादि दोनदालफोर बिसोरनि गोदोनायाव दिरुं खानानै जोङो बिसोरखौ न'ख'रावनो माने न'नि सोरगिदिं लांगोनायावनो जोङो होनानै दोनो जेराव बिसोरो गांसो बा बेबायदि गोथां बिलाइफोरखौ जानानै थांना थायो दा जोङो बादि ओ जोङो गुबैयै मोसौफोरखौ जोङो बांसिनानो फिसिनाय नुनो मोनो जेराव मोनफ्रोमबो बा गंफ्रोमबो न'खर न'खराव जोङो मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनो मोसौआ जाबाय जोंनिया माने न'खरनि गाहाय
औ
माने फिनां जुनार आरो बेयाव जों मोसौनिफ्राय जों
औ औ
गोबां ओ माने बिसनिफ्राय जोङो माने गोनां थि खामानियाव जों बिस मोसौखौ बाहायनो हायो जेरैबायदि जोङो मोसौ हालुवाजों जोङो दुब्लि फोथाराव हाल एवो दाथ' नै दैज्लां बोथोर फैदो नोंथां दा नै दैज्लां बोथोराव जोङो मोसौ हालुवाजों हाल एवनायखौ जोङो नुनो मोनो दासिमबो दा बेफोरबायाददि माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो मोसौ हालुवाजों बा दुब्लि फोथारखौ बेबायदि हाल एवना लाग्रोयो बा फोमोननानै लायो जेराव जोङो दुब्लियाव माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो बेखौ बेफोरबायदि मोसौ हालुवाजों जोङो ओ एवनानै लाग्रोयो दा बेफोरबायदिनो मोसौआ जोंना बेबायदि हालेवनायजों लोगोसे मोसौ गाया जोंना बोसोराव मासे फिसा होयो जेराव जों मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो बा मोसौ गाइनि गाइखेरजोंनो जोङो ओ‌ बेफोरबायदि खायसे न'खरा माने फालांगियारि बिथिङावबो जोङो गोबां दावगानायखौ नुनो मोनो बा रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो बेबायदि मोसौ फिसिनानै बा बेफोरदि गाइखेर मोन गाइखेर बेफोरनिफ्राय जोङो सेरनानै दा लफोर लााह हाथाइ बाजाराव फाननानैबो बेफोरनिफ्राय जोङो माने रांखान्थियारि बिथिङाव ओ मुलाम्फा जानो हायो आरो नोंथां दा बेबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला अमा फिसिनायखौबो जों लानो हायो जेराव दा गोबां न'खरावनो बा गोबां गामि गामि ओनसोलावनो अमा फिसिनायखौबो जों नुनो मोनो दा अमा फिसिनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे जे फालांगियारि बिथिङाव गोबां दावगाफुनाय बे जुनाराबो माने बे अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुं मानो होनोबा गोबां न'खरानो बेबायदि रांखान्थियारि माने बिथिंखौ गोख्रों खालामनो हादों दा अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो बिसोरनो आदार होनानै बा बिसोरनो बायदिसिना होनानै बिसोरनो ओ जोङो बिसोरखौ फिसिना दोननाय जायो आरो न'खरावनो हरा बेबायदि अमा फिसिनायनि गेजेरजों ओ अमाफोरनो जोङो दि बदि आब दा
औ
बिसोरखौ माने न'खरावनो फिसिनानै दोनो आरो नोंथां
औ
दा अमा फिसिनायाबो जोंनि थाखाय मानेओ गोबां गोरलै बिखान्थि बेयाव जोङो बारा ऐसांओ गोब्राब खामानि मावनो गोनां जायो अमा फिसिनायावबो
औ नंगौ नोंथां
फोरखौ जोङो न'खरावनो जा गलिफोर बायना दोननानै बा बेफोराव बिसोरखौ खाना दोन्नानै गलि सिंआव उदाङै हेगारना दोन्नानै ओरै माबोरै माबा अमासिनानै बिसोर जोंओ नांगौ बायदि आदारखौ टाइम सम होबाय थाब्लानो बेफोरबायदिओ अमाफोरा बा गावसोरनि उदैखौ बुंहोनो हायो बा सुफुंनो हायो बिसोरखौ जोङो गलाफोराव खानानै दोनोबा जोङो मोजां उदां जायगाफोराव मोनसे लांदां जायगायाव बिसोर खानानै‌ दोनो जों बेबायदिनो बिफोर टाइम बायदियै सम बायदियै जोङो आदार होबाय थायो दा बेबायदि आदार होनायाव बिसोरो माने गावसोरनि उफैनायखौ बा गावसोरनि गांनायखौ खौ सुफुंनो हायो था बेबायदिनो अमाजों जोङो अमाखौ जोङो माने देरनायनि उनाव बा औ जिस केजि दाइन केजि जानायनि उनाव जों बेफोरखौ नानै रांखान्थि रां मोननो हायो आरजिनो हायोबा नांगौ समाव जों बेफोरखौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो जेराव जोंनि न'खरा माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला जोंबो बेखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां दा बेफोरबायदिओ न'खराव जोंनि न'खरफोराव बेफोर बायदि जिब जुनार फिसिनायखौ जों नुनो मोनोबा बा बेफोरदि जिब जुनार फिसिनानैनो जों न'खरखौ सुंथानो हायो बेजों लोगोसे दाउ अमा खौबो जोङो फिसिनाय नुनो मोनो जेराव दाउ अमा हांसो जों बेफोरबायाददिखौबो जों गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनो जेराव ओ बेफोरबायदि फिसिनानै बा बेफोरबायदि जोङो नखराव बा गाससिबो जिब जुनारखौनो जों फिसिनानै जों बिसोरनो आदार होनानै बा बिसोरखौ जों फेदेरनानै मोनसे सानसे समाव बेबायदि न'आव फिसिनाय जुनारफोरखौ जों फानहरनानै बा बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै बेफोरनिफ्राय जों रांखान्थि रां आरि खान्थियाव मुलाम्फा जानो हायो आरो नोंथा
औ नंगौ
दा बेबायदि जोङो न'खराव ओ गोबां जिब जुनार फिसिनायखौ नों नुनो मोनो आरो नों ा बेबायदिनो बेफोरदिार जोङो फिसिनो ओ फिसिनाया जोंनि थाखाय गोनां दङ मानो होनबा जोङो बिसोरखौ गिदिर फेदेरनानै बा बिसोरखौ जोङो आदा रनु जाहोनानै माने सानसे जों बिसोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो आरो नदां दा बेबायदिनो जोङो गोबां न'खरावनो बा बेफोरबायदि अमा फिसिनाय बा दाउ अमा बोरमा मोसौ जों फिसिनायखौ नुनो मोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनो बेबायदिनो बे न'खराव फि जिब जुनारनि बागै फोरमायना होबाय नोंथां नोंथाङाबो दा नोंथाङावनोबा आं फंनैसो सोंनो बा नोंथांनिफ्रायबो मोन्थिनो लुगैदों आं नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा दा हाग्रानि जिब जुनारनि बागै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन आङो दा हाग्रानि जिब जु जुनार मानेथ' जोंनि बा अरनबारिफोराव थानाय गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दं दा जोङो अरनबारिनि जिब जुनारखौसो मानसि फोरा जेब्ला फिसिनो लागोमोन गराइ बायदि आबाद मावनो थाखाय नांगौ जानायाव बाहायनो थाखाय बेफोरखौ जेब्ला बेफोरबो अरननिमोन आरो गिबियाव अरन थानाय हाग्रानि जुनारमोन उनाव मानसिफोरा बेखौ फिसिनानै गावजों थाफानाय फिसिजागोन लाबाय दाउ अमा हांसो सैमा बायदिफोरखौ जेब्ला अरबारियाव जेब्ला मानसि
औ
सिगां जनानै थाङोन दा जोंनि आसाम हादोरसायाव गोबां आं हायुंङारि हाग्रामा दं जेरै मानास काजिरङारा जोहोलाव नेसनेल पार्क आरो मानास आरो काजिरङाया ' हाइमारि हाग्रामा आरो
औ
दाउ दं
औ
आरो जोंनि आरमा गान्दा मोननाय थाखाय रङायाव बांसिन मोननानै जायो आरो थसे गोनां जोंनि मानास हाग्रामायावबो जायो गोबां
औ
मानास दाउ
औ औ
रोखोमनि ओ जिब जुनार बुंफबनानै दङ आरो ना नोंथां बेबायदिनो आसामनि बा ओ बि गोबां रोखोमनि दाउफोरा जेब्ला ओ दै दा बोथोराव ओ ना दावमा दावउसाफोर फैनाय जों नुनो मोनदों दा अरना हाग्रामायाव
औ नोंथां औ
बुंनो थाङो अब्लाथ' गोबां रोखोम ओ संरैखा खालामनानै लाखिनाय बेयाव ओ खायसे बेखौ सरकारा नेम खानानै दोनदों माने बेफोर हाग्रानि अरन ओ फोरखौ बुथारलांबाय थायोब्ला
औ औ
जायो बेफोरखौ खालामनायनि थाखाय
औ
माबा हायुंआरि हाग्रामायाव ओ दोननाय जायो आरो नोंथां बेयाव बिसोरो बे बेरायनानै बा अरनआव मै खालामनानै